नोंथां खोनादों खोनादों
आचसा नोंथांजों आं बे मोनाबिलिनि समाव दान्दिसे बर'दिन गोबा जायखिजाया देंखोनि सायाव सावरायनो थाखाय नोंथाङा आंनो दान्दिसे सम होनो हागोन नोंथाङा
अ हागोन नोंथां आं दा फ्रियैनो दंखायो आरो नोंथाङा देंखोनि खोथा खोथा बुंदों ना देंखो बर' देंखो बा जों मिउजिकखौ नोजोर इंराजियाव नोंगौ नोंथाङा बिराद मोजां इन्टारेस्टिं बा आयदाखौनो गोसोखांदों आं बिराद मोजां मोनो नों
जायखिजाया बेहाय देंखो नि सोमोन्दै र रायलायनाय जों जिखुनु बर'आनो जा बा गुबुन देंखोआनो जा जोङो देंखो खोननो सायाव सावरायगोन आरो नोंथां
औ नोंथां होमबा आं जागाय नोंथां दा जोङो देंखो होननानै बुङोबा जोङो गोबाङानो मिथिखागौ नङा होमबा दा जोङो बर' रावाव देंखो होनना बुङो गुबुनफोराव बिदिनो मेथाइ बा सं बा मिउसिक सिक्स जों बेफोरबायदि बुङो आरो जाय देंखोआ बा जाय मेथाइआ मोनसे समाव बेबायदि जायो नों सोरबा सासेया माबा मोनसे साननानै गोसो फ्रा एसे गावखौनो एसे उदासि मोनोबा जोङो बायदिसिना देंखोफोरखौ जों खोनाबा गोसोफ्रा जोंना स्रां माने नङा होमबा नोंथां
उम उम
ओ माखासे औ देंखोजोंबो जोङो माखासे गावनि गोसो बा गावनि जिउ खुंनायाव जोङो सहाय मोनो बायदिखौ आं मोनो आरो नोंथां। ओ
वरनांगौथां थारैनो
दा बुङोबा बेखो जायो देंखोखौथ' जोङो मानसियानो सोरजियो बा मानसियानो सुजुयो नङा ह होनोमबा नोंथां।
नंगौ नंगौ।
औ दा जोङो बेनो जाय मानसिया देंखोखौनो। बे मानसिया गावनि जिउआव थांना थानायनि बा माबा मोन से राहानि थाखाय एसेबाबो सहाय मोननायखौ आं नुयो आरो नोंथां। आरो देंखोजोंनो। देंखो आरो देंखोजोंनो गोबां हारि हारिसाफ्राबो गावबा गावनि देंखोजों सिनायथिखौ मोनलायो आरो। जेरै जोङो जोंनि जोंनि बर'फोरनियाव जोंनि देंखो होमबा अ बियो बर'फोरनि मेथाइ उफोरनि मिउजिक बियो होना बेफोरबायदि जोङो सिनायथि मोनो आरो नोंथां। आदा औ दा देंखोआ गोबां रोखोमनि दङ दा जों देंखोबो खना देंखोनि माखासे सुरफोरखौबो जों बारा मिथिया आरो नोंथां। दा नोंथांङा बैफोरनि सोमोन्दै एसेफोर मिन्थियो नामा नोंथांङा।
अ आंङो मिथिनाया ए। एसे मिथिया आं बांद्रायबो मिथिया नोंथां आं देंखखौ मोजां मोनो नालाय देंखोखौ आं खोनासंनो।
औ दे नोंथांङा जा मिथियो एसे फोरमायदो नोंथां।
अब्ला नोंथांङा जोबोद मोजां आयदानि सायावहाय माने आंजों रायज्लायनो फैदों आं जोबोद गोजोनदों। आं देंखो होनो जायखौ जोंङो मिउजिक। दा जायखौ होनो सल' गान आं जोबोद खोनासं संनो मोजां मोनो आं उन्दैनिफ्रायनो इन्टारेस्ट दंखायो माने देंखो मानिे जायखौु जों बर' हारिमु हारिमुआवनो गोल्लैबाय ज जोंनि बर' राव बा जोंनि नंगौ नोंथां ना ओ दा आं बर' गान जोंनि बर' गान खोनासंनो मोजां मोनो हिन्दी गान खोनासंनो मोजां मोनो इंराजि नेपालि बयनिबो हारिनि गानखौ आं खोनासंनो मोजां मोनो नोंथां आरो जों मानसि म दैयानो मा। खावसे माने खावसे माने गासिबो हानद्रेदावहाय हानद्रेद पार्सेन्ट मानसियानो मा। बेंकखौ मोजां मोनो होननानै आं सानो। मानिमा देंखो ओरैबायदि नोंथां माखासे जों जेब्ला नों दुखु सुखु जायो आरोखि ना बे दुु दुखुआवहाय नों माखासे देंखो दामोब्ला मा जोंनि गोसोआ मोजां मोनो बा रंजाखांङो। बे देंखोआ ओरैबायदि मानि पावार दं आरोखि ना मिउजिक। जायखौ नुजग मिउजिकआ माने फुरा मानसिनि मानसिखौ जस म रंजाहहाय फुरा पावारफुल बे मा देंखो बा मिउजिकखौ जाय मानसिया दिहुनदों बे मानसिखौ जोंङो। गिबियावनो मा साबायखरबा जोंङो बाखनायग्रोनांगोन नोंथां।
औ।
दा देंखोआवहाय नोंथांङा सोंदों ना मा मा दंङ। आं मिथिनायावहाय दोंखोआवहाय माने गिबियाव जेब्ला सोलोंङो अब्ला जाय देंखो खनो माने देंखोआबो गावाबागाव थाखो थाखो दंङ। गान खुमब्रा दंङ गान दामब्रा दंङ। सिफुं सुग्रा दंङ गिथेरार दामग्रा दंङ थख्ला दामग्रा दंङ मानि बिसोरखौ ज' लाजोबनानैसो बियो मा मोनसे। देंखो जायो मिथिबाय नोंथां सासे गायकजोंल' जाया देंखोआ देंखो जानो जा थाखाय मा दिनै दुफ्रा दामग्रा नांगोन, केसु दामग्रा, हारमुनियाम दामग्रा, सिफुं सुग्रा, गिटार दामग्रा बिदिनो अनेक मिक्सिं थिकसिं दानांग्रा मानसिफोरजों ज' मानि ज' मिलायबासो मोनसे ग्रुपआ ज' मिलायबासो मा मोनसे बेना ज' मिलायबासो देंखो जागोन। माने मोनसे देंखो सोरजिहोनो हागोन नोंथां। दा जेब्ला
औ।
औ।